थां। औ नोंथां।
औ औ। दे नोंथाङा औ बुंदो।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाफैगासिनो दं नोंथां खोनादो खोनादो।
औ दा जोङो मोनसे आयदानि बागै रायलायनो सानदोंमोन।
दे सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
बाय बर'फोरनि न'फोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ जोंहा बर'फोरनि न'नि लुनायनि सायावबो जोङो सावरायजायो माखासे मिथिनो गोनांबो थायो नालाय नोंथां। नंगौ बिनि सायाव जों सावरायदो।
ओ ओ। बर'फोरनि न' होनब्लाथ' जोंहा गोदो थोरिनि एबा नारानिसोमोन नङा होमबा नोंथां?
एकदम कारेक नोंथां बुंनाया कारेक।
उम दा जोंनि बर'फोरनि न'फोरनि लुनायनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो नामा नोंथां?
औ आङो आंनिफ्राय मिथिनायखौ आं बुंनो हागोन।
माने जोङो गोदो बांसिनै थोरिनि न'सो लुयोमोन नोंथां माने आरो जोङो जेब्ला जोङो माइ हाखाङो माइ हाखाङोब्लाथाय बैयो माइनि नाराखौ हानानैबो जों न'खौ लुनाय नुयोमोन दा आथिख खालाव बैफोरबायदि न' लुनाय बा थोरिनि न' ओमफ्राय नारानि न' बेफोरखौ जों नुनो मोनला। दा बांसिनै पाक्कानि न' बिदिनो माखासे बायदि बायदि मुं थायो न'फोरनि मुं लुनाय आं बेखौ माखासेफोरखौ मिथिया अब्लाबो आङो आंनि मिथिनाय गोदोनि सम बेखौ आं बुंगोन। गोदो जोङो गिबियावनो जोङो थोरिखौ हाग्रोनानै लायो बा जोङो माखासे सावरि लानानै जों थोरिखौ न' लुनो थाखाय जोङो ओ माखासे गोजान जायगायाव जोङो थोरिखौ हाहैयो। थोरिखौ हाखांनायनि उनाव जोङो खानानै दोनो ओमफ्राय खाखांनायनि उनाव जोङो बयबो ज' ज'यै जोङो बै थोरि हाखांनानै दोननाय थोरिखौ जोङो न'सिम लाबोयो। न'सिम लाखांनायनि उनाव जोङो माखासे लोगोफोरा हाखांनानै न'आव दोनफै खांनायनि उनाव न'आव थांफिननानै माखासे न' लुनो गोनांफोरखौ जोङो आरो मावफैफिनो बे न'खौ जोङो माबायदि ओ थोरिखौ जोङो माबायदि खालामनांगौ बा माबायदि होनांगौ जों बयबो सावरायलायनानै जोङो थोरिनि न'खौ लुनाय जायोमोन आरो जों थोरिनि न'खौ लुनाय जायो होनोब्लाथाय माखासे बिदि लोगोफोरा माखासे गियान होयोमोन सोरबा मिथियैफोरखौ बिदि खोन्थालायोमोन बिदिसो होनांगौलै बिदिसो जानांगौ होननानैबो लोगोफोरा गियान होयोमोन आरो बै समाव ओरैबायदि मोजांमोन थोरिनि न'आव मा होनो ओ गोलोम बोथोर समावथ' बारा एसेबां गरमबो जायामोन बा ना थान्दा बोथोर समावबो एसेबां मा होनो थान्दा जायामोन ओरैबायदि मोजांमोन आरो थोरिनि न'आव थानो थाखाय गोदोनि समखौ आं गोसोखाङो बै थोरिनि न'आव थाबोनो मोननाय न'आव बा थोरिनि न'खौ जों नुबो दों उन्दै समाव जों थोरिनि न'जों थोरिनि न'आव थाबोनो मोननाय बेनिखायनो जोङो थोरिनि न'खौ दा समाव जों गोसोखांफिनो आरो बै थोरिनि न'आव थाफिननो मोननायब्ला नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गैला अब्लाबो जायगा लायै जायगा बे थोरिनि न'खौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आङो बेखौ गोसोखाङो आरो गोदोनि समाव थोरिनि न'खौ जों मोनफिननायब्ला दाबो मोजां जागौमोन नामा होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथा नोंथां गोदोनि समाव जोङो ओ माइ हाखांनानै बा नाराखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोङो न'बो लुनाय जायोमोन जेब्ला बेखौ जोङो माइ हाखांजोब्बाय गासै सुबुंफोरानो बैहाय थांनानै बयबो ज' ज' थांनानै बा सावरि लिंलायनानै सावरि बादालि लिंलायनानै थोरिखौ सोरनिबा न'आव सोरबा न' लुनोब्ला बा सोरबा अमानि गन अमानि न सोरबा बोरमानि न लुनोब्लाथाय जों बै थोरिखौ हानानै लाबोनानै जों न बनायनाय जायोमोन बेयावबो बिदिनो जों माखासे लोगोफोरा मदद होलायनाय बा गामिनि सुबुंफोरा मदद होलायनानै नखौ ज ज बयबो लुयोमोन मोजां खालामोमोन बा हेफाजाब होलायोमोन बयबो बा बयबो मा होनो ओ बिदिनो माइनि नारा मनि हाराखौ नाराखौ लाबोनानै जोङो उखुम सायाव बा मोजाङै जोङो खालामलायनानै बिदिनो औवानि मा माबा। औवानि माखासे नांगौ मुवाफोरखौ जों दाननानै लागोर लाग्रोनानै खाना लायोमोन आरो खाना लाखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो खायोमोन बिदिनो माखासे दं आरो आंनि मिथिनायखिनिखौ नोंथांनो आं बेखिनियावनो फोरमायबाय आरो माखासे नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन आङो। फोरमायखांनायनि उनाव नोंथांजों आङो रायलायफिनलायगोन
औ जागोन नोंथां सिंहा बरफोरनि नआव बुङोब्लाथाय जोंहा ओंखाम संग्रा नखौ जोङो इसिं होननानै बुंनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ
साहानि नखौ नमा न होननाय जायो नोंथां
औ औ औ
औ आरो बि उसुं गुदाखौ जोंहा खामसालि उसुं गुदा
औ खामसालि खामसालि
औ खामसालि ओमफ्राय खोलाहानि नखौ आरो सौरा न बिनि उनाव मोसौ दोनग्रा
औ
मोसौ बोरमा दोनग्रा नखौ जोंहा गलि होननानै बुंनाय जायो मोसौ गलि बिनिफ्राय माइ दोनग्रा नखौ जों बाख्रि बुंनाय जायो नोंथांमोननिखौबो एखनो दान नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ एखेयानो बुङो नोंथां
औ जोंनाबो बिदिनो
औ औ
उम दा होमब्ला जोंनियाथ गामियाव थोरि नखौनो नुनो मोनला दा आथिखालाव गासिबो थिं पात एबा पाक्कानि खायसेया प्लास्टिकनि नाथाय थोरि एबा नारानि नखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनला गोबां खमसै माने नुलानो
नोंगौ नोंगौ औ
थोरिनि नखौ जोङो दा ओइ धाबा बेफोरावसो नुनो मोनो धाबाफोरावसो लुना दोननाय नुनो नुयो नुयो थोरिन नखौ
औ औ औ
जोंना नफोर लुनायनि नेमफोरा गोबां गोबां दङो
औ औ
दा बेफोर साहानि नआव जोंहा नोमा न होननाय जायो बेफोरबायदिनो जोंहा माबा गैला दानिया बेफोरो गोदोनि रखम नियम गैला माने जाय जेखैबाबो खानाय जाबाय दानिया जायगाफोरा जोंहा खम जालांबाय नालाय नङा होमब नोंथां
औ औ खम जालांबाय नोंथां नोंगौ
उम दा नोंथाङा एसे
औ नोंथां माने जोंनिया गोदोनि समाव न होनना बुङोब्ला ओ माबायदि लुयोना माने दा गोदोनि न'फोरनि सायाव नामा नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां
माने गोदोनि न लुनायनि सायाव ना बा नो दानि सायावनोमा नोंथां मानै नै नोंथां ओरैबायदि जोङो दा आथिखालाव बांसिनानो गोदोनि बायदि नखौ नु नुनो मोननो थांला गोदो जेरै थोरिनि न होनो मोनोमला आरो बिदिनो ओ माइनि नारानि नबो जों नुनो मोनोमोन दा बांसिन बांसिन बिदि नंला बांसिनै पाकानि न बिदिनो माखासे गोदान गोदान मुगाजों गोदान सोलायनो हमबाय माखासे जोङो बिदिनो ओ नोंथाङा जेरै बुङोमोन इसिं न' अखं न' इदि थायो नंगौ थारैनो बेयो नोंथारगौ बिदिनो मोन आरो जोंनियाव माने बांसिनै दा बांसिनै नखरावनो जोंना थोरिनि नआनो गैला सोरनावबा नखरसे नखरनै थायोब्लाबो बिदिबो गैबावलासो जोंनियावबो बिदिनो माखासे ओनसोल लायै ओनसोल बिदि नआ थायो माखासे जोङो बेफोरखौ जोङो मोननांगौ आरो लाबोफिननांगौ गोदोनि बायदिनो नफोरखौ थोरिनि नआ मोनसे मोननै थायोब्ला जोंनि थाखायबो मोजां होननानै आंनिफ्राय सानो जों थोरिनि नआव थायोब्ला जोङो नुनोबो मोजां मोनगोन बा थानोबो मोजां मोनो बेहाय माने एसेबां गरमबो जाया एसेबां गोजां गोजाङाबो बिदि आरो नोंथां नोंथाङा मा सानो बिनि सायाव
औ नोंगौ आंबो थानो मोनदों जोंहाबो थोरिनि न दंमोन माने गोबां मोजां थानानै थान्दा नाङो आरो अखा हाब्लाबो बारा आवाज ओंखारा थोरि नि न नालाय मोजां जायो औ आरो जोंहा थोरिनि न ओलाबनो थाखाय जोंहा गोदो गोबां सावरि लिंनाय जायोमोन गामि हाथा गामिनि मानसिफोरखौ सावरि लिंनानै बिदिनो ओ उखुुम ओलाबनाय सावरि बिदिनो खामि माबानाय जिरनाय बायदिसिना थेङल जिरनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि थायोमोन जा न गंसे लुनायाव बेफोराव जोंहा सावरिसो जायोमोन जोआ गोदो जोङा हाजिरा होनाय गैयामोन नालाय दानियासो हाजिरा मावो दानि सुबुंफ्रासो हाजिरा मावो गोदो सावरि जालाय लायोमोन दिनै बिसाना मावलाय गाबोन बैसाना मावलाय बेफोरबायदिहाय गोदो खामानिखौ मावलायोमोन आरो दा गोबां फाराग जालांबाय गोदोनिजों दानिजों दानिया हायजिरासो लिंनो गोनां जायो मोनसे न खानो थाखाय नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
गोदो सावरि लिंनानैनो न गंसे खायोमोन गोदोनि मानसिफोरा सावरिजोंनो दानिया न गंसे थाखाय खानो थाखाय जोंहा हायजिरा होनो लागा जायो गोबां खरसा जायो
नोंगौ नोंगौ
ओम
मा होनदों नोंथां
औ दानिया गोबां औ खोनादों नोंथां
औ दे बुंलांबाय था दे
खोनादोना नोंथाङाबो
खोनादो खोनादो नोंथां
औ औ औ दा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबायना नोंथां थोरियाबो गैला नोंथां थोरिखौबो मोन हा
जाबाय माथो नोंथां
औ नोंथां दे होमब्लालाय नोंथां
औ दे दे